नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों औ खोनादों।
औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन आरोबाव दासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथां दा आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां आं दा फ्रियैनो दंथैयो सावरायनो हागोन दे।
औ दा जोंनि मिथिंगानि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो आरो नोंथां।
औ औ
औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिंगा मिथिंगाया जोंनो जोंनि थांनानै थानाय जा मुलुग संसार बेयाव जोंनो मिथिंगानि गोनांथार आरो नोंथां दा जेरैहाय दुब्लिफो थार बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जोंनि हानि सायाव गोबां बिफां लाइफां ओ बे दंफां लाइफां बेबायदिनो जिब जुनार गोबां बेबायदिनो दङ आरो बेजों जोंहा मोनसे मिथिंगा बा समायना मिथिंगा आरो नोंथां।
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो जोंहा दा बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनाव बैफोर मिथिंगाफोरा जोबोर नायनो मोजांमोन समायनामोन आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैफोरो जोंहा मोनसे नङा मोनसे खहा बा गोमालांगासिनो होननानै जों बुंनो हागोन आरो नोंथां।
औ
दा माबोरै गोमादों होनोब्ला जोंहा ओ गोदोनि दिनाव जोंहा न'खरफोरा बा सुबुं माहारिफोरा जोबोर खममोन खम बिबांनिमोन। जायनि थाखाय जोंहा गोबां जायगायावनो हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां बेबायदिनो जिब जुनार दावमा दाउसा बेबायदिनो गोबां दंमोन आरो नोंथां।
औ औ औ
औ बेनि थाखायनो जोंहा दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा खायसे जायगाफोराव जोङो बैफोर ओ बेबायदिनो मिथिंगानि जा सम्पद बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा ओ जाखिनि ओ जिब जुनार थाग्रा बेबायदिनो दावमा दावसा थाग्रा जायगा बेफोरखौ सिलिंखार खालामनानै जोंहा माखासे बेबायदिनो सुबुं माहारिया थाफैबाय बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर कारखाना बा कलकारखाना बेबायदिनो न' बां लुबाय जायनि थाखाय जोंनि बे मिथिंगाया खहा जालांबाय।
औ
बेबायदि आरो नोंथां। दा जोंना मिथिंगानि गाहाय खहा गोनां होननो होनना बुङोब्ला जोंहा मानसि बांनायानो गाहायखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां। दा मानसि बांनायनि लोगो लोगोनो जोंहा गावनि खाबुखौ लानानै गावनि गोरलै ओ राहा खौ नायनानै जोङो गोबां ओ कलकारखाना दारिमिन बेफोरबायदि गायसनदों आरो नोंथां। दा बैफोरनिफ्राय गोबां गाज्रि गाज्रि बारहावा बेबायदिनो थुङा उखुन्दै गयो। आरो गाज्रि ओ लेथ्रा मुवा बा बेबायदिनो लेथ्रा दै बोहैबोयो आरो बैफोरबो दारिमिन बा कारखानानिफ्राय आरो नोंथां। बेफोर ओ बोहैबोनाय जाखिनि मोनामनाय बेबायदिनो थुङा बेफोरो बारमन्दलाव बा जोंनि दै दैमानि दै बेफोर दंग'नि दै बेफोरखौ गोसारनानै था फैयो आरो बेफोरो मोनसे बिस गोनां आरो बैफोरबायदि बोहैबोनानै जोंनि ओ जा मिथिंगा बेखौ खहा खालामगासिनो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ माल बुस्थु मुवा बेसाद लानो थाखाय जोङो मा खालामो जोङो सेवनो रोङै मोनसे प्लास्टिक बाहायो। बै प्लास्टिकआ जोंनि मिथिंगानि थाखाय जोबोर गाज्रि आरो। जायखौ जोंनि जोंनि सम्पद बा मिथिंगानि सम्पदखौ नस्थ' खालामो बेनि थाखायनो जोङो बैफोर प्लास्टिकनिफ्राय गोजानाव थायोब्लाथाय मोजां जायो आरो दा बुंनो थाङोबा जोङो फिसा बुस थु ओ लानो थाखायबो जोङो ओ बे प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला प्लास थिगा बेबायदि मुवा बेसादल' लाग्रा नङा जोंहा मेथाइ पेकेट बेबायदिनो ओ सेवनो रोङि जेरैहाय बथल बायदिसिना बेफोरखौ जोङो मि बेयावबो जोङो आब्रुथि गैयै जेराव मेराव गारो आरो ओ जेरैहाय जोङो ओ उम मेथाइ जाखांनायनि उनावनो जोङो जे मेथाइआ जोबोब्लाथाय जों बेखौ जानला मोनला गारो आरो नोंथां। दा जेनेबा हमनानै ला जोंहा ओ जि ओ जि रांनि जेरैहाय आधा लिटार बा से लिटारनि जोंहा दै मोनो बेयाव जोंहा प्लास्टिकनि बथलाव सोयो जोङो दैखौ लोंखांनाय लोगो लोगोनो आब्रु थि गैयै जेराव मेराव जोङो बेबायदि गारो आरो बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि मिथिंगानि मिथिंगाया बा मिथिंगानि जा समायना बेफोरो गोमालांबाय थानो हमदों आरो। जोंहा बेबायदिनो हाग्रा सि फायनाय बा हादान सिफायनाय बेफोराव जोंहा गोबां खहा जालांगासिनो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंहा सानफा एफा सानफा एफा जोंनि जाखिनि मिथिंगानि समायना महर बियो एसे एसे गोमालांगासिनो दं होननानै जों बुंनो नांगोन आरो जोंहा जायनि थाखाय जोङो जोंनि बे ओ जिखिनि नांगौ बायदि बारहावा बा बिदुं बा अखा बे फोरो ओ नांगौ बिबांनि बा ओ थोजासे बिबांनि ओ हानायनि अनगा बाराद्राय जालांबाय आरो दा जायना नाङि समावसो जोंहा अखा बायदिसिना बारहुंखा बेफोरबायदि बारो। आरो जोंहा गरम बोथोराव बाराद्राय गरमनि थाखाय जोंहा गोबां मानसिफोरानो बेबायदिनो ओ प्रेसार बायदिसिना बेबायदिनो केन्सार बायदिसिनाजों जोंहा गोबां थैनो गोनांबो जादों आरो। दा बैफोर जादों होनोब्लाथाय जोंहा मिथिंगाखौ ओ ओ जोङो नस्थ' खालामनायनि थाखाय जोङो बैफोरखौ बैफोरनि फिथाइखौ जोङो मोनदों होन्नानै बुंनो नांगोन आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि मिथिंगाया ओ बेबायदिनो प्लास्टिक बायदिसिना बे गारि सालायनाय गारि मथर बांनाय बेफोरबाय बिनि थाखायनो जोंनि जा मिथिंगा बेफोरो खहा जालांथारबाय आरो नोंथां। दा नोंथांनि नोजोराव मिथिंगाया माबायदि मा जादों? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ नोंथाङा जेरै मिथिंगानि सोमोन्दै बेबायदिनि बाथ्रा बुंखांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
जेरै नोंथाङा थिंगाया मानि जाहोनाव गाज्रि जायो बा माबोरै लेथ्रा जालाङो बिनि गुबै जाहोनफ्रा मा बेफोरखोथ' नोंथाङा गुबैयैनो मोजाङैनो रोखा रोखा फोरमायनानै होलांबाय नोंथां आंबो थारैनो गोजोन्नाय मोनदों नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै।
औ नोंथां
औ आंबो बिब्दिनो बुंनोसो बे मिथिंगाया बे जोंनि आबहावाया माबोरैहाय गाज्रि जायो। दा बेखौ जों बोरैसो हमथानो हा-हानांगौ बा माबोरै जों रैखा खालामनो हायो। बेनि सोमोन्दै सुंद' एने-एसे बुंलांसै आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
जोंना गिबियावनो बुंबाय नोंथाङा माने सुबुं जोंनि बे मिथिंगा बा आबहावानि गाज्रि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहै बाय सुबुं अनजिमा बांनाय
नोंथां बुंनाय लेखा जेरै माने सुबुं अनजिमा बांनायानो जोंनि बे आबहावानि जिखिनि बिदुं बांनायानो जा दैबाना जानायानो जा दै गिसि जानायानो जेनेबा हा गिसिखानायानो जा बांग्रिं मावनायानो जा गासैनिबो जाहोना जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि सायावनो जानाय आरो ना सुबुं माहारिनि बांनायनि सायावनो जानाय माबोरै होनोब्ला सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनावनो जानाय होनोब्ला जेरै हमनानै ला जोङो सुबुं मा माहारि बांनाय लोगो लोगो जोंनो मा नांगौ जायो हमना ला जोंङो थाग्रा खुलि सुब्रुं ओमफ्राय जेनेबा सुबुं सुबुं माहारि जायोब्ला जोंनो थाग्रा खुलिनि जोबोद गोनांथि जायो आरोना नोंथाङा। जेनेबा थाग्रा खुलिनि थाखायनो मा खालामनांगौ जायो एसेबां गिदिर गिदिर अरनबारि बा हाग्रा बारि बेफोरखौ मा खालामनाय जायो दानस्रांनानै बेसेबांबा दानस्रांनानै बा लांदां खालामनानै हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां दानफायनानै सावनानै बेहाय मा खालामनाय जायो बिल्डिं इन्डास्ट्रि फोर बिदिनो न'फोर बा मानसिफोरनि सुबुंफोरनि थाग्रा खुलि बा रिसार्च बा माने मानसिफोरनो नांगौ जानाय जिखिनि मुवा बेसाद बेखौ बानायनानै लायो आरो ना जिउआव बाहायनाय माने नांगौ बुस्थु जायनि जाहोनाव मा जायो जोंहा माने बेबायदि जायोबा जोंहा माखासे बिफां लाइफां दानफाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ
बिफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगो आरो जोंहा गुबुन मोनसेथिं मा खहा जाबाय माने बिफां लाइफां दान दानफायनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिखिनि बारमन्डलाव थानाय आबहावायाव थानाय जिखिनि अक्सिजेन बेनि बिबाङा माने जोबोद खम जालाङो आरोना जायनि जाउनाव कार्बनडाय अक्साइड गेस बुंनाय बे मोनसे गेसा माने गोबां बिबांनि जालाङो आरो ना। माबोरै बुङोब्ला मानो होनोब्ला बिफां लाइफां दानफायोब्ला माने बिफां लाइफाङा मानो जिखिनि बारमण्डलाव थानाय बे कार्बन डाइ अक्सखौ गाव खोबनानै लायो आरोना नोंथां बेनि उनाव मा जायो जिखिनि अक्सिजेन बेखौ माने बे बिफां लाइफांनिफ्रायसो जों मोनो आरोना बिफां लाइफाङा जोंनो कार्बन डाय अक्साइदखौ बोनानै लायो। ओमफ्राय जोंनो अक्सिजेनखौ होयो मानो होनब्ला जोंनि जिखिनि जिब सुबुं माहारियानो जा जिब जुनारानो जा माने बिफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेनखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां। बेनि थाखायनो बिफां लाइफां दानफायनाया माने जोंनि बे आबहावायाव गाज्रि गोहोम खोलैबाय दं। जायनि जाहोनाव बे अखा हानायनि बिबाङाबो खम जालांबाय दं आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय ले खा प्लास्टिक बाहायनाय बिदिनो कलकारकाना दारिमिन माखासे जे गोबां माने बे जोंनि बुहुमाव सुबुं माहारि बांनायनिफ्रायनो गासिबो जाहोना जाजोबदों आरोना सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जेनेबा हमनानै ला खैला सावनाय थाव सावनाय बिदिनो गोबां माखासे कारखाना दारिमिनफोरखौ बानायनाय जायो नालाय मानसि बिनि सुबिदानि थाखाय बेनि थाखायनो मा जाबाय गोबां बिबांनि जेनेबा पलिउसन जाबाय बा बार माने बाराव गेसफोरा माने गोसारजोबबाय आरो ना जेनेबा हमनानै ला बिदिनो। कलकारकानिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बाराव गोरोबनानै थायोब्ला। जोंनि हां बोनायजों लोगोसे बे बारासाबो बे गेसआबो जोंनि। देहा सिङाव हाबलांफायो आरो ना नोंथां आबलां फायाबा बिदिनो गोबां जेनेबा बेराम सोमजिनायनि जाहा माने चान्स थायो बा खाबु थायो बा जाबायनो दङ गोबां बेमार जाबाय दङ जेनेबा बेबायदिनो जायो माने जोंहा दंबावो आरो माखासे जेनेबा हमनानै ला गारि मथर सालायनाय। गारि मथर सालायनायनिफ्रायबो जोंहा गोबां बिबांनि बारमण्डलाव माने गोसारो आरो ना गेसा माने गाज्रि गेसा माबोरै होनोब्ला जेनेबा बारमन्दलाव गोसारनायनि जाहोना जाहैबाय जेनेबा जों गारि मथर सालाया हबा नोंथां?
औ नोथां औ औ
बे गारि मथरा माजों खारो होनबा पेट्रल बा डिजेलजों खारो आरो बेखौ जोङो। माबोरै खारो होनबा बे पेट्रल बा डिजेला। गारि सिङाव इन्जिन सिङाव खामनानैसो खारो आरो ना। जेब्ला गारिया खारो अब्ला बेनिफ्राय थुङा ओंखारलाङो आरोना बे थुङाया। जेनेबा बारमन्दलावनो गोसारनानै थायो आरो ना नोंथां गोबां बिबांनि बिदि गोसारनानै। थानायनि जाहोनावनो जोंहा सानफा एफा बे बारम दलाव गोबां बिबांनि माने बे गेसफोरा जमा जानानै थाबाय आरोना मानो होनोब्ला सुबुं मोनजिमा बांनाय लोगो लोगो माने गोबां बिबांनि गारि ओंखारबाय। गंसे गंनै नङा हाजार नङा माने लाख लाख माने गारि ओंखारबाय नालाय नोंथां बे बुहुमाव।
औ
बेनि थाखायनो बारमडलाव माने बे गारि मथर खारनायनिफ्रायबो गोबां बेबांनि गेसफोरा जोंनि। आबहावायाव गोसारनानै दङ जाय जोंनि आबहावाखौ खहा खालामबाय दं थिग बेबायदिनो जोंहा नों थाङाबो जेरै बुंलांनाय लेखा प्लास्टिक बाहायनाय बा सेवनो रोङि। नोंथाङा बुंनांबाय प्लास्टिक बाहायनायाव जोङो बिदिनो जानला मोनला प्लास्टिकफोरखौ गारनानै दोनो। थिग बेबायदिनो बाहायखांनायनि उनाव जोङो सिरिबा बे प्लास्टिकखौ जोङो गारनानै दोननो रोङा बा सोदांफिननो रोङा जायनि जउोनाव जोंहा मा जायो बे। प्लास्टिकफोरखौ जों जेराव मेराव गारनानै दोनोब्ला मा जायो नोंथां मानो होनब्ला बिफां लाइफाङा बे प्लास्टिकखौ माने। सौसिबोनानै माने बिफां लाइफाङाव रजनो हाया आरोना नोंथां।
औ नोंथां औं।
बे बे बिफां लाइफांखौ रजनो हायाब्ला जोंहा मा जागोन बिफां लाइफांनि बिनि बिबाङा खमायलांगोन नङा होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां
बिफां लाइफां खमायलांगोन आरो बिफां लाइफांजों लोगोसे जोंहा जेब्ला जों। बे प्लास्टिकखौ माने हा सिङाव गारनानै दोनो बा हायाव गारनानै दोनो ओमबाथाय। बे हानि जिखिनि जिब बे जिबआव माने थैलाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
जेब्ला लोगोसे हानि जिबाबो थैबाय। अब्ला बे बिफाङाबो रजनो हाला बा सोरखिनोबो हाला बेजों प्लास माने मा जागोन। जोंनि बे बारमणडलाव बा जोंनि बुहुमाव बा आबहावायाव माने। बिफां लाइफांनि अनजिायो खम जालांबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
जुदि बिफां लाइफाङआनो खम जालाङोब्ला जोंनि अक्सिजेनाबो खम जाबाय थिग बे बिदिनो माने। दिनै गासै बे आबहावानि। जिखिनि गाज्रि खहा जानायनि जिखिनि गोहोम गोग्लैनाय बेयो मानसिया जेनबा। जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावनो जायो आर ना नोंथां।
औ नोंथां औ
जों बेनिखायनोबो जोंनि बे आबहावाखौ जों रैखा खालामनाया जोबोद गोनां बिदिनो माखासेफोर दंबावो जेरै हमनानै ला बिदिनो रासायनारि गोबां माने हासारफोर मुलिफोर बाहायनानै बिदिनो हाफोराव हाग्रा थैनाय मुलि एम्फौ थैनाय मुलि बिदिनो मैगं थाइगंआव होनाय जिखिनि बाहायनाय मुलि बे बेफोरबो माने जोंनि हाखौ माने गोबां बिबाङै माने गाज्रि खहा खालामबाय दङ जायनि जाउनाव बे बे हासारै माने मुलिफोरा बे हासारफोरा रासायनारिफोरा माने हाजों लोगोसे गोरोबफानानै जोंनि माने हा सिङाव थानाय दैजोंबो गोरोबफानानै दैखौबो माने गुबुंले खालामो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ जों सिरिबाङै जिखिनि बाहायनाय मुलियानो जा गारि मथरानो जा गासैखौबो जोङो मोजाङै माने